नोंथां
हेल' औ नोंथां औ नोंथां औ फ्रियैनो दोङ नोंथां
अ नोंथांदो आङो फन हरनाय जाहोनानो जाबाय दा जोङो नानि सायाव बायमान सावरायलायनो सानदोंमोन
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन
होनब फ्रिदोंबा सावराय जासिगोन नङा होनोमबा?
औ औ नोंथां
होमबा दा जोङो न नां दाम मोनो
औ
फ्राय मोननै माबायाव मोन मोननो मोनो दा
औ
दा मोनसे सालानि जाबाय मोनसे लकेल जाबाय दा नोंथाङा बिदिनो मा नाखौ बांसिन जाना मोजां नाङो होनाय मानो फोरमायनो हागोनबा?
औ हागोन नोंथां आं आंथ' लकेल नाखौनो जानानै मोजां मोनो। औ जेरैहाय जोङो इदिनो लकेल ना होनोबाथ' जोङो फुख्रिनि ना आरो जोङो इदिनो दुब्लि फोथारावहाय मोननाय हाग्रानि ना बेफोरबायदिखौनो होनो नालाय नोंथां
अ नोंथां
औ बेफोरखौनो आङो जानानै मोजां मोनो आरो नोंथां मानो होनबा सालानि नाफोरखौहायो मानो मोजां मोना होनबा आङो नोंथां माने एसे जोङो जोंनि देहानि थाखायबो एसे माने बेमारफोर होखाङो बेफोरबायदि खहा जायो बेफोरबायदिखौहायो बिनि जा औ खहा खालामो बिनि थाखायनो आं माने सालानि नाखौ जानो बारा मोजां मोना आरो नोंथां औ जोंहा फेल औ बुंलाय नोंथां
अ बिदिनो दुब्लियाव मा मा ना मोनो नोंथां नोंसोरनिथिंहाय?
औ जोंनिखैथ' दुब्लि फोथारावहायो नाखौ जोङो बालाबाथिया नास्राय गोरै बिदिनो सिंगि थेंगोना बेफोरबायदिखौ मोननाय जायो आरो नोंथां।
बिदिनो गांजेमा खांख्राइ
ओ नोंथां जोंनिखि ओ नोंथां जोंनिखैथ' गांजेमाखौहायो मोननोनो थांला आथिखालावहाय माने खांख्राइ फोरखौलाय मोनो आरो नोंथां।
उम उम
औ गांजेमाफोरखौथ' मोनबा जोङो हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायनानैसो लाबोनांगौ जायो मानो होनबा जोङो दुब्लि गोदोनि समावथ' दुब्लि फोथारावहायो जोङो गुरहैलाबायबानो गांजेमाफोरखौ मोनबोयोमोन आरो नोंथां।
उम
औ आथिखालावहाय नाथाय जोंनियावहायो माने बे गांजेमाखौहायो जों मोननोनो थांला आरो ना। माने गोबावजों मालाबा समावल' मासे बेफोरबायदि मोनसननाय जायो आरो। बांसिनानो मोनला
अब्ला नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा? जे नोंथाङा मा नाफोरखौ जानानै मोजां मोनो बा नोंथां मोननिखैजाय माबाय मा मा ना मोननाय जायो जेरै लकेल नाफोरखौहायो
हागोन नोंथां जोंनि आंबोथ' इदिनो ल-लकेल नाखौ जाना गाहाम मोजां नाङो। जेरैबादि रं है बहुद ना दङो दसन नङा होमबा नोंथां दा जों नामखौथ' इमान बुंथ'लायला ओ इदिनो जोङो दा जोंनिथिंबो बिदिनोहाय गांजेमा मोननो थांला। आगोल मोनोमोन दादिबिदि बहुद खम जालांबाय गांजेमाफोरा
औ।
ओमफाय इदि ल सालानि नायाथ' बिराद फादो आरोना बेलेगनिफ्रायनो बि बरफ दोनासै इन्दिन थानानैसो जों जानाय जायो बिखोनाखो बेनि थाखाय देहानि खहा जानो थाखाय जों बारा जानो नागिरला आरो ना सालानि नाखो
औ नंगौ नोंथां
बिदि नोंथांमोन जा इदि आरो मायबाफोर नाफोर आरो मोनबावो नामा?
नाफोराथ' जोंनिखै बिदिनो न'नि फख्रियाव फिसिनाय जि जोङो गोरलैयावनो हगारो ना बेखौहाय हगारना दोननाय बेनो आरो जोङो हाग्रायावहाय मोननाय जेरै दहायनो आङो नोंथांनो फोरमायखादों नङा होनबा औ बेफोर खौनो जोङो मोननाय जायो आरोना ओ जोंनिखै जाय हायो माने नाफोरखौ माने एभेलेबोल मोननाय जायो आरो ना नोंथां। माने जों दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनबा। दा जोङो माने गुरबानो माने ओंख्रिफोर गैयाबानो जोङो माने नाखौहाय गुरहैबानो मोनबोनाय जायो आरोना नों थां
अ नोंथां
औ जोङो बिनिखायनो जों बांसिनहायो लकेल नाखौनो जों जानाय जायो आरो नोंथां
अ जोंनिथिंबाय बिजानो दुब्लिफोर गुरना जायो
औ औ नोंथांमोननिखैबो मोनोना बिदिनो
अ मोनदों नोंथां मोनों
ओ मा मा ना मोनो नोंथांमोननिखाय
इदिनो सें गोरि फिथिगिरि गांजेमाखौथ' मार मोननो नागिरला
औ
एंखावरि
औ औ
गिरि
औ
बिदिनो
औ नोंथांनिया एसे नेट प्रब्लेम जादों नामा
नेन प्र जा न
औ औ खोनादों नोंथां खोनाबाय
औ
औ अब्ला नोंथाङाबो ना ल केल खौनो जानानै मोजां मोनो ना? ओ अब्ला नोंथांमोननिखै बिदिनो जेरै मा होनदों नोंथां
हेलौ